हेलौ औ फ्रि गरमजों जाबजों ओरैनो जिरायनानै दं
औ आंबो बिदिनो दं दा
औ
बोथोराथ' गमथारानो दिनै
औ दिनैनिफ्राय गरमथार
ओं फुङाव ख्रिस
औ
गरमा होसोगारथारदों
औ बेलासिबाथाय बांसिन जालांनो नागिरो गरमा
औ माथो ओंख्रि जाखो माथो ओंख्रि जाखो
ओंख्रिया ओ दालि जहल ओमफ्राय सयाबिनजों आलुजों
ए
नोंस्रालाय
मिरामिस समबारखाय मिरामिस
औ समबारखाय मिरामिस नोंथांमोनहालाय
ह माबा दालि जहल ओमफ्राय आलु आलु फाजासोमोन जेबो संनाय जायासै निरामिस जानाय जायो औ औ आरो गरमबो ना मावनोबो बायो बेखौनो ओरैनो
जोमै लाहांहां जादों जानाया ' हागोन ना हाया बुंनो हाया
बाइ हानायनि गेरेन्थि जाया
ह
मैयानिफ्राय खमसो जाबावदों
गरमा
आरो बांसिन जाबावगोन
मैया बांसिनमोन ना
औ हाव हाव हाव मैया दाखलि बिराद
दंनायालाय दिनै एसे बार दं
उम बारा दङ दंनाया
उम
जों ओरै सानखौ खोबथायाव माहां जानाय बेजों थान्दा मोनदों आरो
औ। हेल'।
हेल'।
हेल'।
औ मा खेख्रि खाख्रा होनदों।
ए ए हेल नोंथाङा दि बेलासिफ्राव
हो
जेराव थाङा बेलासिफ्राव।
आं दा टाउनथिं थांनाय जागोनदां।
ए ए गरमखायनो जेरावबो ओंखारनो हो।
फासथासोआव-फासथासोआव मा जायो।
फासथासो-फासथा फासथासोआवबो सानदुंसो थांबावगोनदां।
थाबावो औव। दा आजिखालि। इ रिक्सा मेरलासै नालाय सिनथा गैला मोनाबाबो। दसेनो थांब्रबनानै फैनो हायो। एसे नांगौखौ लायब्रबनानै लायब्रबनो सानदां।
ए-ए। नांगौ नांगौ बुस्थुफोरखौफोरखौथ' लायनांगोन।
ओ गरमबाबो।
गरमबाबो उफाइगैया।
थांनांगोन।
औ
गरमाथ' बिदिनो- दैज्लांबायागौ मानि बेबायदिनो सोलिखासिगोन। एखमबा हानाय। एखमबा दुंनाय बिदिजों सोलिलांखासिगोनलाय। गोजां बोथोर फैयागौ मानानि। उ
आसार बानायदों होनदोंमोन नामा नोंथाङा।
औ
जाजाबाय-
जाबालाय जाजाबाय।
माबानिमोन ना थाइगिरनिमोन?
थाइगिरनिमोन औ।
औ मारै-मारै बानायो होनदोंमोनलाय।
बानायनायाथ' आं सिम्पोलसो बानायो। होफब-होफाब बांद्राय होआ आङो।
औ-औ।
बिदिनो- थाइगिरखौ हाबाय।
उम-उम।
मोजां सुनानै हाबाय हालदै फुननानै सान्दुंआव एसे- दै राननाय बादि दोनबाय। दै रानबा बानलुजों- फासफुरनजों- सुनानै एवनानै देनानै- होदेरबाय आरो आसाराव थाव फुदुंनायजों थावखौ फुदुं एसे फुदुं- फुदुंनानै भिनिगार एसे होबाय।
फास-फासफुरना माखौ होनो होनो‌ मोनलाय।
फासफुरनाव जिरा थायो। काल जिरा थायो आरो गलमरिस थो बे मस्ला थायो।
औ।
आरो बे मा होनो सुरुफि होनो ना मा होनो बेबो थायो। जायखिया सयथासो बुस्थु पासफुरन नालाय। सयथासो बुस्थु लगायनानै फानो आरो।
दालिफ्रावबो होयो होनदों नामा बे
उम दालिफ्राव बेफोरखौनो मिरामिस स्टेनफ्राव बेफोरखौनो थावआव सेरनानै होयोबा मोदोमो आरो। एसे मिरामिसाव सामब्राम सुमब्राम जाया नालाय।
औ
बे फासफुरनखौ सेरनानै जानाय जायो दालि ओंख्रिफ्राव
नोंथां हाजो खाथि जायोमोन नामा मोनथाय।
हाजोआ खाथि जायो। बे जोंनिफ्राय माबासिम दुइ किल'मिटारसो जागोन।
ए होनोमबाथ' खाथिथारानो
बारा गोजान नङा। दिनैहाय फरेस्ट दिपार्टमेन्टनि खारनाय जादों। आं दिनैनिफ्राय सुरु औ बे हाजो सेरजोंनो होदों इन्टारभिउखौ खारनाय।
साया साया मोजां जायो आरो।
साया मोजां जायो। बिफां सिं सिं लामायाबो मोजां। नङाबा नोङो मेन लामाजों माबायोबा होंगो दोंगो गारि मथरनि होंगो दोंगो।।
गारि मथरबो आरो बोथोराबो गरम थाराना खारनो ह खस्थ'सिन जायो।
खस्थ' जायो ओंखायनो बे बिफां साया साया गोलैनायजों मोजां जादों बिथिंजाय होनायानो।
उम नोंथाङा एप्लाइ खालामाखै नामा?
आं खालामनाय जायाखै।
उम मानोथो एप्लाइ खालामालासिनो थाया?
समानो बारग'लांदों नना होनो नागिरदोंमोन होनाया ओमफ्राय समाव बारग'लांनायखाय होनाय जायासै।
होनाय जायो मोनबाबो मोनाबाबो। ट्राइ खालामनाय जायो। गासिबो माबाखौनो इन्टारभिउखौनो होजोबनाय जायो। थाइजौ बिफांआ जोंनियाव थाइजौ बिफाङा गैला खान्थाल फिफांबो गैया। आगोलाव दानफैबाय जायगाफ्राबो गुसेब गुसेब जाहैबाय नालाय।
दोन्जाया। बारहुंखाफोर फैयोबा मायद्ला बायबा
उम बेखौनो गिनांगौ।
औ गावसि गावसिनि न'आव बायबाथ' बायबायसै मालायनाव थाङोबा दिगम्बर
उम। नङाबा सोरनाबा सोरनाबा गय बिफां बायो। न'आव होसिनो
दाख्लाथ' गोगोम जाथारदों नामा खनसे।
उम बेफोरनो थिंफोर थिंफ्रा गय बायसिनबाथाय जिलाबायो।
थिंसाब बिरखारजोबबोलायथारनाया। बिफां बिफां जोंनाबो फानब्रै बायदों गय फिफाङानो मालायना जोंनाव गोल्लैफैनाया।
अ
दिगदार बेफोरखौ गायनानै लानायाबो।
सलारफोर लागाय बिल्डिंव सलारफोर लागायनाया ओरै गैया माथो? गोजान गोजान
सलाराबो बिरखारबोदों
उम सलारानो मानसिया गोजानमोन।
गोगोम जाथार
माबासो जायोमोनो सारिस' मिटारसो।
अ गोगोम जाथारोनो
उराय बोनानै गोलैबोबाय।
अ बेफोरो मानसिनाव गोलैदेरोबा खम दिगदार
उम बिगिनांगौ जायो बेखौनो।
उम
रिस गियै सोरनावबाफोर माबाफोर लांदांखायसो जायगाया माबा मैगं लायग्रा मालाय न' गौया मैगंल'बारियाव
सोरनिबा न'फ्राव गोलैबानोथ' कम्पिउटारमोन।
उम गोलै सिनिबाथ'
जाबाथाय जाबाय गोगोम गोगोम जाथारोना बारहुंखाया।
जायो एखमबा
उम आरो अखा खोरोमनाय सारन्थाइ गावनायालाय।
बेजोंबो
निउसफ्राव मानसि थैलुनाय खोनाबाय थायो।
औ औ
दि जोंबो ओंखायनो बायहेरायाव ओंखारनो बायहेरायाव ओंखारनो गियो आं सारन्थायाइ गावबाथाय
औ